नोंथां औ माबोरै खबर सबरा मोजां ना?
औ मोजाङैनो दोंङो।
ओ आं बिदिनो नोंथांखौ गोसोखांदोंमोन आरोना। एखानो एसेसो रालायनो कल हरदोंमोन।
औ दे मा टपिकनि बागै रायलायनो सानदों?
ओ नोंथांखौबो आं खोनानो मोनदोंमोन बा नोङो बि बि ए फरायो नालाय। आं सानदोंमोन नोंथाङा एसे बिजनेस नि बारै मिथिगोन ना ओंखायनो एसेसो नोंजोंहाय बेफोरनि बारै सावरायनो थाखाय आंखौ सानहरनाय जादोंमोन आरोना नोंथां। दा जोङो बुं दा नोंथाङा बुंजेनदो खोमा? मा बुंनो सानो बिजनेसनि बारै नोङो मा मिथिगौ। मा मिथिया बुंजेनग्रोदो उनाव आङो बुंनोसै।
आदसा आं नोंनो बिजनेस थि डेटिनेसनखौ होग्रोसै बिजनेसा मा बुस्थु?
औ औ हेलौ नोंथां अबाव थां
औ औ औ ओ र'
औ नोंथाङा मा सानहाबबाय माथो ने नङा होनबा नोंथां। बिदिनो सानै सानै बुंनांगौ दे ओं। जाबायबा नोंथां बुंनोबा नङा होनबा नों थां।
नोंथाङा खोन्थाग्रोदो नोङो बिजनेसनि बागै मा मिथिनो लुुगैयो?
ए आं खिथाग्रोनोसै होमबालाय नोंथां। दे होमबालाय आं खिथाग्रोनोसै उनाव नोंथाङा बुंलांबानो जाबाय आरो ना आं जेबां मिथिखौ खिथानोसै ओमफ्राय नोंथाङा आंनो बुजायबानो जाबाय आरो ना। नोंथाङा नो उनावहाय। ओ जेरै जों दा रालायनो थाङो बा बिजनेसाव आरो एन्टारप्रनारशिप होनोना एन्टारप्रनारशिप जायखौ जोङो फिसानिफ्राय गाहाय लाङो नङा होनबा एन्टरप्रिनरशिप इन्टारपेनिशिप माने मा मोनसे बुस्थु दिहुननाय बानायनाय मोनसे बिजनेसनि जे जों जे बिजनेस जे बानायोना‌। बेयावहाय मा मा जोङो खहा नुनो मोनो? मा मा बुस्थुआ जोंनाव गैया मा मा बुस्थु नांगौ जोंनि जुगाव मा मा बुस्थु नांबावगौ। बेखौ साननाय स-सानै हयै जे जाय बुस्थु बानायना गोदान बुस थु जे गाय गा जाय गोदान आबाद लाबोयो। जाय गोदान जाद लाबोयो। बे बेखौनो मा होनो एन्टरप्रिनिरशिप नङा होनबा? बेसादफोर लाबोग्रा बुस्थुखौनो एन्टारप्रिनारशिप बुङो। एन्टारप्रिनारशिप माने मा? बे गोदान बुस्थु इन'भेन इन'भेटारस होनना बुङो बेखौ जों इंलिसावहायो नङा होनबा? ओ जेरै मा होनो साक्सेसफुल ओ
आंनि मिथिनायाव माने ओ बिजनेसा मोनसे ओ गेदेर कनसेप्ट आरोना बे बिजनेसनि सिङावनो जोङो आन्टारप्रिनिरशिपखौ लानो हायो।
औ बेखौनो आं बुजायदों आरोना। बे मोनसे स्टेप आरोना बिजनेस खुलिनायनि एन्टारपेनरशिप
औ
उम होमबा नोंथाङा मा होनो सानदों दे बुंजेनदो दे नोंथां।
बिजनेस आरो ओ एन्टारप्रिनिरशपनि गेजेराव मोनसे फारागथि दं। ओ बे फारागथियानो जाबाय। ओ बिजनेस माने मा? ओ सासे ओ सान हमनानै ला सासे मानसिया नों ओ मोनसे प्रडाक्ट दिहुनदों, बे प्रडाक्ट दिहुननाय खौ बे मानसिया गावो फाननाय बायनाय खालामबा बेखौनो जों बिजनेस बुंगोन ना। दा बे बेनि प्रडाक्ट दिहुननायखो गुबुन सासे मानसियाबो एक्जेक्टलि सेम
बेखौनो फाननानै बा बायनानै ओ फालांगि खालामनो हागोन। जायखौ जोङो। बिजनेस एक्सपान्ड खालामनाय होननानै बुङो। नाथाय एन्ट्रप्रिनिरसिप'आ मा आन्टारप्रनरसिप माखौ बुङो? जेराव नोङो मोनसे गोदान बेसाद दिहुननो नांथारगोन आरोना। मोनसे गोदान बेसाद इन'भेट खालामनांगोन, होनबानासो जों बेखौ आनट्र बुंगोन नाथाय जुदि नोङो ओरैनो गुबुननि बेसादखौल' बायनाय फाननाय खालामनानै मोनसे फालांगि खालामगासिनो, बेखौ जोङो बिजनेस बुंगोन।
बिनो। एन्टारप्रिनारसिपनिफ्रायनो बिजनेस जालाङोना एन्टारप्रिनारसिपआ बेसाद बानायबाय, बे मोन बिजनेस जाबाय, आरो बे बिजनेस मदेलखौहाय कफि बानायसिगोन ओमफ्राय बैसोरखौ इन्टारप्रेनरसिप बुंनाय ना जोङो।
ओहो बिसोरखौ जों बिजनेस बुंगोन बा आरो बे बिजनेस खालामग्राखौ जों बिजनेसमेन बुंगोन। नाथाय जायबा गावनि मोनसे गावनि ओ जिराद दिहुनथारगोन, बिसोरखौ जोङो आनतरपेनेर बुंगोन।
औ औ बेनो थांनांगौ। आरो माबा खिथाबावदो खोमा आंनो बिजनेसनि बारै आं बांद्राय बारा मिथिया आरोना। दे खिथालांबाय थादो नोंथाङा।
दा जों सानोदि बिजनेस बुङोब्ला जास्ट माने फैसा खामायनायनि ओ राहा होननानै, नाथाय बेल' नङा मानोना बिजनेसनि गेजेरजों जोङो समाजनि थाखायबो गोबां खामानि मावलांनो हायो, जेरै ओ जों मोनसे बिजनेस दिहुननाय लोगो लोगो दोङोनो, बे बिजनेसनि सिङाव गोबां आयदा थायो, नोङो बा जेनेबा सोरबा नोंनो फैसा लाग्रा मानसि नांगोन सोरबा नोंनि प्रडाक्टखौ डिजाइन खालामग्रा मानसि नांगोन, बे प्रडाक्टखौ डिलिभार खालामनायनि थाखाय थाखायबो नोंनो मानसि नांगोन आरो बानायनायनि थाखायबो नोंङो मानसिनांगोन बिदिनो नोंनो एमप्लयि नांगौ जालाङो बे एमप्लयि नांगौ जानायाव, नोङो मा गुबुन मानसिफोरा नोंनियाव खामानि मावनो फैनानै बिसोरो गावनिबो फैसा खामायलांनो हागोन। ओमफ्राय नोंनिबो मोनसे बेनिफिट जागोन आरोना माने मिउचुेल बेनिफिट बिजनेसा मोनसे एनिफ्राय ससाइटिया माबोरै ओ ससाइटिया माबोरै गोजौ जागोन बिजनेस खालामनायनि गेजेरजों जुदि नोङो मोनसे बिजनेस बानायो बे बिजनेसाव मानसिफोरा नोंना खामानि मावगोन बे खामानि माव नायनायनि गेजेरजों बिसोरो गावनो फैसाबो खामायगोन गाव फैसा खामायनायनि गेजेरजों बिसोर आरो गावसोरनि मोनसे बिजनेस खुलिलांबावनो हागोन। बेफोरबायदिनो मोनसेनि उनाव मोनसे थांनानै माने गोजौ जालाङो आरो बेबादिनो ससाइटियाबो जौगानो हायो।
उम नंगौथ'। औ। आरो बिदिनो जोङो बिजनेसखौहाय जोङो स्टक मार्केटआवबो लाबोनो हायोना, जेरै दानि जुगनि मोनसे ग्लबेल इकनमि नि मोनसे मा गोनांथि माबा आरोना बे स्टक मार्केटआ स्तक मार माने स्टक मार्केटआ मानसिफ्रा मा सानो मानसिफ्रा ओ स्टक मार्केटआ इनभेस्टार्सफोरनि थाखाय नङा होम्बा। नाथाय बिसोर बिदिल' सानो मानसिफ्राखि जोंनि स्टक मार्केटआ जोंनि थाखाय नङा खालि इनभेस्टार्स फोरनि थाखायल' जाय माने फालांगिफोर बानायो माने बेफोरनि थाखायल'। नाथाय बे स्टक मार्केटआ जोंनि बिजनेसखौबो बारायनो थाखायबो बाहायनाय जायो मिथिबायना। जेरै कमपानिया मा होनो स्टक मार्केटावहायो। फैसा बारायो नाथाय। कम्पानि गावनि कम्पानिया गावनि स्टक मार्केटवहाय गावनि फैसाखौ बारायो नाथाय मा होनो। इनभेस्टार्स बा बे कम्पानिनि सेयार्सखौ बायो आरोना। बियो बारायगोन खोमा जेरै जों दा नुनो मोनो होनबा जेरै एलन माससिखा इलन मार्कसा जेब्ला आइ पि अ जेरै सित' मार्कआ इना रिलिस जाबायना अब्ला बिनि नेवर्कआ थ्रि लानाव माला माला सहैखो पा ता मोनासै नोङा होमबा इन्सटेन्ट फैसा बारायो सेयार्स जे होयोना बे सेयार्सनि थाखाय जेरै माना ला मोनसे स्टक मार्केटआ मोनसे मार्केट प्लेस आरोना बाजार बाजार फालांगि जायाव सेयार्स फानो कम्पानिसा कम्पानिसनि सेयार्स फानो इवहाय जेरै मा होनना ला एकजामफोल। ओ मोनसे हानद्रेद क्रनि हानद्रेद कौथिनि मोनसे कम्पानि आरो बिनि माबा अनारशिपआ वान क्रर सेयारस आरोना। माने वान क्र सेेयासखौ एक कौटि सेसखौहायो। बियो फानो आरोना। मोनसे सेरा जेरै मोनसे सेर बायोबा नोङो। जेरै एक क्र सेरनिफ्राय एक कौथि सेरनिफ्राय नोङो जुदि एसेसो सेर बायोबा नोङो बे कम्पानिनि नोङो एसे अनार आरोना नों एसे पाट अनार। एसे फाट नोंबो बे माबा कम्पानियाव नोंनिबो माबा दं होनना जायो। आरो बिदिनो। कम्पानिया जेब्ला बारायगोन नोंना फैसाया बारायगोन जेब्ला कम्पानिया खमायगोन नोंना फैसाया खमायगोन आरोना बिदि।
औ बेखौ माने कम्पानिया गावनि ग्रथनि थाखायबो बाहा यो दा जेनेबा बुंना ला ओ बेंक। बेंकआ माबायदि फैसा बानायो बेयो गुबुन मानसिफोर नि ओ। एकाउन्टस बेंकाव जोङो मानसिफोरा थांनानै एकाउन्ट खुलिहैयोना बे एकाउन्ट खुलि हैैनानै बि बेयाव फैसा जमा दोनो दा बे फैसा जमा दोनायखौ बेंक मा खालामो। गुबुन मोनसे ओ कमपानि बा जायबा बिजनेस खालामो बिसोरनो बिसोरो दाहार हरो बे दाहार लानायनि गेजेरजों बिसोरो इन्ट्रेस्टबो मोनो आरो बे फैसाखौबो उनाव मोनफिनो बेफोर बायदिनो। फैसायाखौ बारायलाङो आरोना फैसाखौ बारायलाङो बेनिफ्राय कम्पानिस फोराबो गावनि ग्रथनि थाखाय ओ जुदि बिसोरनो फैसानि गोनांथि जायो होनबानिया इनभेस्टार्स नागिरो इनभेस्टार्सफोरा गावनि फैसाखौ होनानै कम्पानिनि मोनसे बाहागोखौ बायो आरो जायखौ जोङो सेयार बुङो बे कम्पानिनि बाहा बायनायाव बिसोरो गावसोर ओ अ अनारशिप मोनबाय बे कम्पानिनि मोनसे एसे पार्टआ बिसोरनि जाबाय दा बेबादिनो कम्पानिया जुदि ओ फैसा आरो खामाय बावोबा बे फैसानि आधा पारसेन्टखौ बे इनभेस्टार्सफोरा मोनो आरो। बेफोर बायदिनो इनभेस्टार्सफोराबो फैसा खामायलाङो आरो
आरो जा जा माने बुस्थुफोर आरोना जा बुस्थुआ जोंनि स्टक मार्क केतखौ स्टकनि जे फैसाखौ प्राइसखौ हायो रांखौ हायो प्रायसखोहाय बोरै बिसोरो सोलायो आरो ना मा मा फेक्टरस दं आरो ना मा मा जुदि खामानि मावोबा मा मा जुदि भुल जायोबा माबाफोर बोथ-बोथोरफ्रा माबाफोर जायोबा बोथोरफ्रा गाज्रि जायोबा बेफोरो माबोरै जोंनि स्टक मार्केटनि प्राइसफोरखौहाय बिनि बेसेबां जे दाम बेखौ मा सोलायो आरो ना जेरै बे जाबाय मोनसेया जाबाय कम्पानिनि आखल आखु आरो ना कम्पानिया बोरै सोलिगासिनो बिनि सायावहाय जायो जेरै इन मा होनो बांसिन जेब्ला जों प्रफित मोनगोन जेब्ला इनभेस्टारा गावनि सायावहायो दुगाहा थागोन कनफिदेन्स थागोन नोङा होनबा? इनभेस्टारा गावनि सायावहाय मा साहस थागोन आरोना। अब्ला बांसिन प्रफिट मोनो मानोना सोरफ्रा मिथिगौ नोङा होनबा? माबोरै मायावहाय फैसा होनांगौ माबोरै मायाव रां होनांगौ मिथियो नालाय आरो मोनसेया जाबाय साप्लाइ एन्ड डिमान्ड माने साप्लाइ एन्ड डिमान्ड माने जेरै जों हरनाय आरो माने साबेसे जों बायो ओमफ्राय साबेस से बायो बे बुस्थुफोरखौ बायो जेरै बांसिन मानसिफ्रा बेखौ बायनो माबा लुगैदोंबा अब्ला बेफोर मिथिखाबाय राङा बारायगोन माने प्राइसा बारायगोन। बिदि ओमफाय मोनसे जाबाय इकनमिक कन्डिसनस माने जेरै इकनमिक कन्दिसनस होनोबा जों जेरै दा जों नुनो मोनोना जोंनि इन्ट्रेस्ट रेटआ बारायलांबाय खमायलांबाय थायो अ बारायलांबाय थायो नङा होनबा? जेरै इनफ्लेसन इनफ्लेसना बारायलांबाय इनफ्लेसन होनोबा मा बुजो जेरै जोङो दावउदखौ गोदो सय थाखायाव मोनो मा होनो ओ द द द राङाव मोनोमोन। दा जों बेसेबां मोनो? गु राङाव मोननो नङा होनबा? बिदिनो दिनैखौ नायनानै इनफ्लेसन आरो ना आरो बिदिनो इकनमिक निया जेरै जोंनि बे बोथोराव मानि जा जा बुस्थुफोरा दाम बाराय ला सोलायलांबाय दा बिदिनो मार्केटनि यै प्राइसखौबो बारायोना बिदिनो मार्केटनि सिनायथिखौ बारायो आरोना आरो निउस जे जों जे दा आजिखालि मा जाबाय थायो मा जाबाय थायो बेखौ नुयोना जोङो बे खो जे निउस होनोना? बेयावहाय जेब्ला जोंनि हेफाजाबै निउस फैयोबा जोंनि हेफाजाबै जुदि बोथोरनि बारै खिथानाय जायोबा जेरै बुंनो थानो आरोना दा